खोनादोंना औ औ खोनादों नोंथां नोंथाङा खोनादोंना आंनि गारांखौ?
औ फोरानदों नोंथां औ दासान्दि मोजाङैनो नों नोंथांनि खौराङा माबारै नोंथां?
आंनियाबो गेजेर नोंथां मोजां गाज्रि गेजेरावनो सोलिना दं।
अ नोंथांनिसिम सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय । औ बिदिब्ला नोंथाङा सम दोङोब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायना नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन। औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ माबायदि गाजा गोमजायै
औ औ औ औ हागोन हागोन नोंथां ओ बैसागु फोरबो बुङोब्लाथ' जोंनि बर'निनो आंगो फोरबो होनना बुंनो बुंजायो आरो बुंनां खागोनबो बैसागु फोरबोखौहाय बैसागु फोरबोखौहाय जोंनियाव माबोरै माबोरै फालियो होनो ब्ला जोंनियावहाय बैसा-बैसागु फोरबो बा जोंनियाव बैसागु होनना बुङो बैसागु फोरबोआ जों याव मोननै मोननै खान्थि जोंनाव फालिनाय जायो। मोनसेयाम मोसौ बैसागु आरो मोनसेया मानसि बैसागु ओ मोसौ बैसागु मोसौ बैसागुखौ जोंहा ओ एप्रिल दाननि जिब्रै थारिगआवहाय जोंहा फालिनाय जायो आरो मानसि बैसागुखौ जोंहा जिब बा थारिगआवहाय जायनाखि इं ओ बैसागनि से थारिग ओ जिबा थारिगाव जोंहा आ फालिनाय जायो ओ मोसौ बैसागुखौ जोंहा ओरैबायदि फालिनाय जायो ओ जिब्रै थारिखनि फुङावनो जोंहा ओ जेबो जाया लोङानो जोंहा ओ मोसौखौहाय खाथिनि साखाथिनि माखासे दैमा दैसाफोरावहाय लां नानै बा दैमा दैसा गैयैयावहाय न'खरनि माखासे दंग दंखलनिफ्राय दै खावनानै गोथार दै जों जोंहा मोसौ मै मोसौ मैसोखौ थुखैगोरना लायो। बेनि उनाव जोंहा ला ओ बिनि उनाव जोंहा माखासे फिथाइ सामथाइ माला जेरै लेबु, बानलु, फान्थाव, बायदि बायदि माला सुनानै जोंहा मोसौनो गानहोनाय जायो आरो गानहोनाय गानहोनानै जोंहा जेब्ला न' फारसे लाबोफिनो अब्ला जोंहा मोनसे मेथाइ खनो जायखौ जों मेथाइ होनना बुङो जोंनियाव सुंद' मेथाइ ओ ओरैबायदि मेथाइ खनो जोंनाव लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर जा होननानै मेथाइ खनबोनाय जायो आरोखि। आ बेनि अ ओ बिनि अखानायै जोंहा मानसि बैसागुआवहाय थिग बेबायदिनो फुङावहायनो सिखारनानै जोंहा न'खरनि गेदेर मानसि सुबुंफोरखौहाय जोंहा खुलुमग्रोयो बा सनमान लाग्रोयो बेनिफ्राय गेदेरा ओन्दैनो गेदेरा ओन्दैनो मान होयो आरो ओन्दैया गेदेरखौ सनमान लानानैहाय जोंहा साखाथिनि हाग्रा बं बा हाजो सेराव थांनानै जोंहा बायदि बाय दि हाग्रानि सेजौ से था मैगं गोखा गोखै लायो रायदों, खाथ्रि बिदिनो बा बायदि बायदि खान्थाल बायदि बायदि गोखा गोखै फिथाइ लायनानै जोंहा बेदरजों जायनाखि अमा बेदरजों जोंहा संनाय जायो गोखा गोखै ओ बैसागनि नामाव जोंहा गोखा गोखैखौहाय जाथारनांगौ होनना बुंनायलाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बे बैसाग मानसे थि ओ बैसागनि सेथि सानावहाय जोंहा बे गोखा गोखैखौहाय जानाय जायो आरोखि। बिनि अनगायै जोंहा ओ गामिनि जायनाखि सोमोन्दोआवहाय आमाइ आनै आदैफोर जानाय बिसोरो न'खर न'खर हाबनानै जोंहा ओ जायनाखि माइब्रा नि जौ सङो जोंहा बे जौखौ जोंहा न'खर न'खर हाबनानैहाय एसे एसे लोंलायनाय जायो आरोखि बिनिफ्राय लोंखांनायनि उनाव गेदेरा ओन्दैखौ गे ओन्दैया गेदेरखौ मान लालायनानै थांनाय जायो। बिनिफ्राय नैथि नैथि सानावहाय जोंहा गामिनि जायनाखि सेंग्रा सिख्ला ओ लाइमोनफोरा ओ सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोराबो जोंहा न'खर न'खर हाबो जेरावहाय बायदि बायदि ओ दख'ना ‌ गोजा बेनिफ्राय हौवा हिनजाव हौवासाफोरा गामसा गोथां गस्ला गुफुर बिनिफ्राय बायदि बायदि रेगे रेगां आर'नाइ लानानै जोंहा न'खर न'खर हाबो आरो बेजों लो लोगोसे जोंहा माखासे ओन्दै ओन्दै खुदियाफोरा मना बा फलथि थिन लानानै जोंहा ओ न'खर न'खर हाबनानै बायदि बायदि जाग्रा मुवा मैगं थाइगं जेरै आलु खान्थाल बायदि बायदि जाग्रा मुवाफोरखौ जोंहा न'खर न'खर हाबनानै खांनाय नुनो मोनो आरो खां ओ खांनानै मोनसे थि जायगा लानानै मोनसे थि न'खर लांनानै लानानै बे खुदियाफोरा जहै आरो रंजा बाजायैहाय इंख्रि इ संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरोखि आरो बेन बेनि अनगायै हाय जोंहा जोंनियावहाय बैसागुआवहाय माखासे खेलाफोर खारनाय बारनाय जायो। बिनिफ्राय मोसानाय बादायलायनाय बायदि बायदि बिदि बादायलायनायखौ जोंनियाव नुनो मोननाय जायो आरो। बिनिफ्राय जायनाखि मोनाबिलि जेने खि मोनाबिलि देंखो मोनाबिलि जायनाखि जोंनि बर'नि मुंदांखा रोजाबगिरि मुंदांखा दामगिरि बिथांमोनखौ लेंहरनानै जों रंजायो मोनायाव जायनाखि बैसाग दानखौहाय जोंहा गोजाम बैसाग खौ जोंहा बिदाय हरनानै गोदान बैसागुखौ जोंहा बरायनाय बायदियै जोंहा रंजा बाजा रंजानाय जायो आरोखि नोंथाङा दा नोंथांमोननियाव बैसागखौ माबायदि हालियो फंनैसो बुंनो हागोन ना।
औ नंगौ नोंना थारैनो। नोंथाङा फोरमायना बायदि बैसागोआवथ' जोंनि बर' हारिनि मोनसे आंगो गावनिनो फोरबो नङा हबा औ थिक बिब्दिनो बैसागोखौ जोंनि बे ओनसोलाव स्नि सान फालिनाय जायो आरोना गिबि सानानो जाबाय जेरै सैथोनि जोङो जोबनाय दिन फथाराव जेरै दमासि बुङ बै सानाव जोङो मोसौनि सान महरै फालियो। बै दिनखाारिलि जों गासैबो फुङावनो सिखारनानै जोंनि गासै न'खरनि जेरै बिदा बि फंबाय आबौमोन जेरै गथ' गथायफोरखौ जों जयै लानानै बिब्दिनो जोङो गिबियावनो हाग्रानिफ्राय ओैबायदि हालदै फान्थाव पानेलाव जों बैफोरखौ फिसा फिसा महराव हाना लायो लोगोसेनो जोङो मोसौनो गानहोनो थाखाय माला सुयो आरो ना। बिदि जोंफा जोंफा माला सुयो आरो लोगोसे जोङो बै मालाफोरखौ जों गावनि न'आवबो जोङो आलायनाय नुयो आरो मोसौ गलिफोराव लोगोसे माइनाव हनाय इसिं दरजायाव जोङो आलायना दोननाय जायो। थिग बिब्दिनो जों खा खाथि ओनसोलाव थानाय दैमा दैसा एबा जों गावनि न'खरनिनो फुख्रि जों बैफोराव मोसौफोरखौ लानानै जोङो थुखैहैनाय जायो लोगोसे बै हालदै फथ अ दगलिद बिल बफोरजों जों मोसौखौ बुनानै जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि बेयावबो सल' खनो। लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय। था बिमा गायदे बिफा गायदे बायदि दाजा बिदि जोङो सल' खननानै मोसौखौ जोङो थुखैयो आरो ना थिग बिदिनो जोङो मोसौखौ खैखांनायनि उनाव मोसौखौ जों बै सानखालि दुब्लि फोथाराव। औ औ औ साराइनि बिदि हांगारखौ जोंङो सल'ना फोननानै जोङो दुब्लियाव उदांनाय हेंगार होनना हरनाय जायो आरो ना मोनाबि सिम। बेनि उनाव जोङो मोसौनि थाखाय बै दिनखालि जोङो थाखा गोदान होनाय जायो। जों गोजाम फागाफोरखौ गार गारनानै गोदान बोसोरनि मुङै जेब्ला मोनाबिलि सम जायो जों अब्ला मोसौफोरखौ दुब्लि फोथारानिफ्राय लाबोफिननाय जोङो बिसोरखौ जेरै गलियाव जों आलारि बाथि लायखांनायनि उनाव बिसोरखौ जोङो गोदान गोदान फागाजों खाना दोननाय जायो बिनि उनाव थिग बिदिनो बैसागुनि जोंनि से खालाराव नोंथांमोनाव जेरै बिदिनो गोखा गोखै मैगं जायो जोंनि बे जायगायावबो मिथिंगानिफ्राय बा हाग्रा बंग्रानिफ्राय नागिरनानै ओ जौसेथा मे से बिदिनो जोंनियाबो मैगं ननायागिरो थिग बिब्दिनो लोगोसे खुंखाबो गायो जोंनि बै ओनसोलाव जोङो अमा बेदरजों जोंनिया खुंखा जायो आरोना थिग बिबदि गामिनि गासैबो गासैबो ज' लोगो नांनानै मैगं बुथुमनानै दिंखा बिदिनो गोखा गोखै मानि मनिमुनि
औ औ।
औ बेफोरखौ नागिरनानै अमा बेदरजोंबो जों एवनायनाय जायो जौ बिदैफोरबो लोंनाय जायो। लोगोसेनो बैयावनो जोङो रंजायो बाजायो गामिनि गासैबो बेनि उनाव जोङो बिब्दिनो जोङो जानायनि सिगाङावबो जोङो फुङाव थाबैनो सिखारास खालार खालि जोङो गिबियावनो गासिबो दुगै लोबै जोंनि न'खरनि बाथौ थानसालियाव जोङो आलारि बाथि सावो लोगोसे गासैबो न'खरनि ज' ज' लोगो नांनानै आर'ज गाबो जाहाथे गोदान बोसोरा मोजाङै मोजाङै बयनिबो जिउआव गोजोन लाबोयो लोगोसे जोङो गोजोन न'खर दालांनो हायो गासैनि देहाफोरा जोंनिया मोजाङै थायो गासिबो खामानियाव जौगालांनो हानाय थि बिब्दिनो जोङो बोराइ बाथौनि सेराव आरज गाबफ्रा जों बोर बिना लायो आरोखि।
औ औ।
बेनि उनावनो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमो लोगोसेनो गेदेरफोरा जोंनो उन्दैफोरनो मान होयो फोर होयो लोगोसे जोङो गेदेरफोरखौ समान होयो थिग बिब्दिनो गासिबो न'खराव जोङो खुलुमखांनायनि उनावबो जोङो लोगोसे गामिनि थानसालियाव थांनानै जोङो गामिनि गासै रायजो राजा ज' लोगो नांनानै जोङो आर'ज गाबनाय जायो आरोखि गामिनि गासै सुबुंनि मोजां मोजांनि थाखाय। बिनि उनाव जोङो नैथि सानसालिनिफ्राय गाजा गोमजायै जोङो गावनि गामि खाथि खालाफोराव जोङो मोसानो थांनाय जायो जेरै जोङो आइजोफोरा गोमो गोथां गाबनि लांगा दखना गाननानै लोगोसे रेगे रेगांनि फास्रा लानानै ओ थिक बिदिनो हौवाफोरनि बेलायाव बुङोब्ला गामसा गोथां आर'नाइ गोजा बिदि लानानै लोगोसे जोङो बै मोसानो थांनायफोराव जोंनि दामजु देलायानो जाहैबाय जेन खाम जथ था सेरजा सिफुं लोगोसे जोङो गोदो आबै आबौमोन होलांनाय जा सल' बेफोरखौनो जों खननानै गासिबो गाजा गोमजायै जोङो मोसानानै जा एसे रां रुफा जोङो जे मोसानानै मोननाय माइरं बैफोरखौ जोङो जयैनो जोङो जेब्ला स्नि सान मोसााखङो अब्ला जोङो गासैबो जयै लावखार ओंखाम जानाय बुङो आरोोना बेखौ । हेल' । थिग बिब्दिनो जोङो बैसागोखौ गाजा गोमजायै बिदिनो जोङो थिनहरो बेनि लोगोसेनो बैसागो जोबनायनि उनावबो जोङो बैसागो जेब्ला जोबगोन लास्ट दिनाव जोङो बैसागु बिदायबो बुङो। बै बैसागु बिदआवनो जोङो बिदिनो मोसानानै मोननाय रां रुफाखौबो एसे दोन बुथुमना लोगोसे जोङो गामि गामिबो गावनिसे एसे जा हायो बुथुमनानै जोङो बिब्दिनो जोङो मोसानाय ब बादायलायनाय गामिनि गथ' गथायाइफोरजों आरो बिदिनो गथ'फोरनि थाखाय खेला धुला खारनाय बारनाय सावगारि आखिनाय बादायलायनाय आर'ज रोजाबनाय बादायलायनाय बिदि हाबाफारिखौ जोङो लानाय जायो आरोना। लोगोसेनो जोङो रंजानायनि थाखायबो मोनाबिलि सम' हान्जायाव जोङो बिदिनो रोजाबगिरि देंखोगिरि बिथांमोनखौ लिंहरनानै जों गाजा गोमजायै बैसागो बोथोरखौ बरायनाय बिदाय होनाय लोगोसे जोङो रंजायो आरोना जोङो। जोंनि ओनसोलाव नोंथां।
औ दा नोंथां समाबो जाबाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै औ‌
औ नोंखौ थारैनो औ नंगौ नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव बैसागु बोथोरखौ माबायदि फालियो आङो मिथिना मोना गोजोननाय थाबाय नों ।
औ औ औ आंबो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम मिथिनो मोननानै नोंथांमोननिखौ। औ गोजोनथोंसै न।